हेलौ' औ खोनादों ना औ औ मा खालामगासिनो नोंथाङा?
आङो जिरायना दङ।
उम उम आंबो ओरैनो दंथ'यो नै
अह
ओ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिक नोंनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै
औ औ सावरायजागोन दे
औ औ आमथिसुवानि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथाङा
अह अह सावराय जागोन दे
बिदिब्ला आङो दायो एसे बुंग्रोनि आरो
औ औ दे नोंथाङा एसे फोरमायना
औ आमथिसुवा होन्नानै बुङोब्ला जोहा बियो बर'फोरनि मोनसे फोरबो होननानै बुंनो हायो जायखौ माने जोङो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने फालिबोदों आरो दा बे फोरबोआव जोंहा बेलेग फोरबो बा बैसागु मागो बेफोरबायदि फोरबोनि बायदि बांसि बांद्राय रंजा बाजा बेफोरबायदि खालामनायखौ नुनो मोननाय जाया
औ औ
जिहेथु बे फोरबोआव जोंहा माने ओ हिन्जावफोरनि माहिकिया जानाय जिख बहा सुवा जानाय होननानै बुङो बेखौ होननानै फालिनाय जायो आरो बे समाव माने ओ बैसोमुथि बिमाया जोंहा बर'फ्रा जिहेथु ओरैनोथ' जोंहा आइ कामायख्याखौ बुङो खिन्थु बर'फ्रा बैसोमुथि बिमा होननानै जायखौ बुङो बे बैसोमुथि थि बिमाया माने सुवा जायो होननानै जोंनि बर'फ्रा मोनसे फोथायनाय दं आरो दा बे फोथायनायनि थाखायनो जोंहा बे आमथिसुवा फोरबोआव जेबो माने मन्दिर बिदि फुजा फोरबो बिदि जेबो जाया आरो माने साखि लगायनो मोना बिदि होननानै मोनसे फोथायनाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो दं आरो दा बे आमथिसुवा समावहाय जोंना बर' हारिनि माखासे गोबां फोथायनाय जिहेथु
औ
बे ओ खान्थाल थाइजौ बिदि जानायफोरबो दङ ओमफ्राय आमथिसुवायाव जोंनि बर'फ्रा माने हा जावनो मोना होननानै बुङो आरो हाजाव ब्लालायनो माने बैसोमुथि बिमाया रागा जोङो बेफोरबायदि होननानै फोथायो आरो दा बे फो थायनायजों लोगोसेनो जोंनि बर'फ्रा माने दासिमबो बे फोथायनायखौ लाखिनानै आमथिसुवा समाव जेब्ला साथदिन जायागौ मानि जेबो फुजा फोरबो बिदि होनाय जाया आरो ओमफ्राय हाफोरबो जावनाय जाया आरो ओमफ्राय बे समावथ' जोंहा एसे दैज्लाङानो गोलैखायो नालाय आमथिसुवा समाव दा आ मथिसुवानि सिगां माइ गायोब्लाबो माने आमथिसुवा समावहाय माइ गायनाय मानाय बेफोरखौ फुरा बन्द' खालामजोबो आरो फोथारावबो हालेवनो थाङा ओमफ्राय आरो बिदिनो माइबो गाया खोथियाबो फुवा आरो हाफोरखौबो जावनो मोना आरो जावनो मोना होननानै जावनाय जाया आरो बिदिनो जोंहा आमथिसुवाखौ लानानै गोबां फोथायनायबो दङ बर' फ्रा जेरै आमथि सुवा समावहाय जोङो हाग्राफोरखौ दानस्रांबालायनो हाग्राया थाबनो रोदोमा जेनेबा सुवा जानायनि थाखाय थाब रोदोमा ओ माने रोदोमबोनो हाया बिदि होननानै फोथायनानै बर'फ्रा बै समाव हाग्रा बंग्राफोरखौ माने दानस्रांनायखौ नुनो मोनो आरो औ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ बे आमथिसुवा समावहाय मा होनो बेखौ आ अमबुबासि जायखौ जोङो कामाख्या मन्दिरावहाय फालिनाय जायो बे अम्बुबासि मेला खौबो नुनो मोनो आरो मबुबासि समावहाय जोंना बे कामाख्या मन दिरनि गेटखौ बन्द' खालामनानै दोनो होननानै जोङो मिथिनो मोनदों आरो जिहेतु बिखौ खुलिया होननानै बिनि उनावहाय बै अम्बुबासि मेला जानाय समाव गोबां गोजान गोजाननि मानसिफोर फैनानै बेयाव फुजा खालामनो फैयो आरो ओमफ्राय दा बेयाव माखौ फुजा खालामो आंबो थांफेराखै हिसाबै आं बांद्राय मोजाङै मिथिया आरो ना ओरैनोथ' मन्दिर खौथ' बन्द' खालामनासो दोनो नाथाय माखौ खुलुमनो फैयो मायाव खुलुमो मानि मा मा मा बाथ्रा माने बाहेरफ्राव माबायदि बाहेरावनो खुलुमनानै थाङो नामा बेफोरखौ माने आङो बांद्राय मोजाङै मिथिबाङा आरो दा खालि बेखौल' मिथियो गोजान गोजाननिफ्राय गोबां मानसिफोर फैयो खुलुमनो बिदिनो फुजारि बायदिसिना बिथांमोना गोबां माने गोजान गोजाननि जोंनि आसामनि अनगायै बा जोंनि भारतनि अनगायै गुबुननिफ्रायबो बिदि फैनायफोरखौ नुनो मोनो आरो दा बे अम्बुबासि समावहाय जोंना सिङावहााय साखि लगाय नो मोना आरो बायेरावनो लगायो नामा लगायो जानांगौ आरो गोबां सम सुबुंफोरानो फोथायनाय दङ जेनेबा अम्बुबासि समावहाय बे कामाख्याव फै होननानै खुलुमोब्ला जेखौ बियो बेखौनो मोनो बिदि होननानै फोथायनाय दं आरो सुबुं
उम उम
बेनिखायनो गोबां गोजान गोजाननि जाय जायगानि मानसिफ्रा माने फैनानै खुलुम फैयो नामा बिदि आं सानदों आरो दा जोंहा बेजों लोगोसे अमबुबासि समाव जोंनि बा ओ गोबां जायगानि दाब दाब जायगानि सुबुंफ्रा फैनानै बिदिनो फुजा फाथाल होनायजों लोगोसे माने सप्तासे बिदि ओ बेयावहा मेला बायदि जाबाय थायो आरो जेनेबा अमबुबासि मेला बिदि जाबाय थानाय खौ नुयो
औ औ
बै जायगायाव फुजा होनायनि मेन रिजोना जोंहा कामाख्या बिमान बिमानि बेयावहायबो माने कामाख्या बिमानि सुवा जानाय बा ओ प्राइभेट फाद जि जायगा बे कामायखा मन्दिराव दं नालाय बेयाव बे समाव खामाखया बिमाखौ सुवा जायो बेफोरबायदि होननानै फोथाय बोनानै माने बेखौ माने बोरै हिनजावफोरखौबो बिदि बाहाय जाबाथाय मन्दिरफ्राव हाबनो होआ बा मा बिनि थाखायनो मन्दिरखौ बन्द' खालामनानै हाब नो होनाय जाया आरो बेयावहाय बिनि थाखायनो ओ बाहेरफ्रावनो खुलुमनानै फैयो जानांगौ आरो गोबां सुबुंफोर फैयोब्लाबो आरो जोंहा गामि ओनसोलाव जोंनि बर' गामिफ्राव बे समाव मन्दिर फोराबो बन्द' जायो ओमफ्राय सातदिननि उनावसो खुलियो आरो बियो ओमफाय खुलि फैखांबाथाय जोंहा आमथिसुवा फोरबो बेफोरबायदि जायो ओमफ्राय बे फोरबोआव जोंनि जायगानि ओ सुबुं फोरा माने बयबो खान्थाल थाइजौ बिदि जमा जमा जालाय लायनाय नेम बेफोर बेखौ नुनो मोनो आरो ओम ओमफ्रायो ओ बयबो जायनि न'खराव मा मा फिथाइ सामथाइ दं बेफोर खौ मन्दिराव जोंना जमा लाबोनानै जालाय लायनायखौ नुयो आरो ओमफ्रायो दा नोंथांमोननि जायगायावबो बिदि आमथिसुवाफोरखौ फालियोना फालिया बेफोरनि सोमोन्दै आरो माबोरै फालियो बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नों
अ औ हागोन औ औ नोंथाङाथ' ओ आमथिसुवानि बागै गोबां खोथा फोरमायलांखाबायानो औ आमथि- सुवायाथ' बर'फोरनि माने बोथोरजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो होननांगोन।
औ
अ बेयाव माने जोंहा जेरैबायदि बैसागो फोरबो बेफोराव रंजानाय बा नाय जायो नाथाय नोंथाङा बुंनाय बायदि बेयाव जाया माने जानाय लोंनाय जाया खालि बेयाव माने मा होनो नोंथाङा बुंनाय बादि औ आमथिसुवा माने सुवा नांनाय बा मिथिंगाया सुवा नांनाय बेफोरबायदि मानिनाय जायो आरो मोनसे सुवा नांनाय बायदि औ बेखौ मानिनानैनो जेरैबायदि दैज्लां बोथोराव सो जायो नालाय बेयो औ बेयाव माने आबाद मावनाय बा ओ ट्रेक्टर एवनाय हाल एवनाय खदाल जावनाय खोथिया फुनाय बेफोर खामानिखौ मावनो मोना होनना बुङो आरो। औ माने बेनि सिगाङाव मावोब्लाबो बे आमथिसुवा माने साट दिनाव मावनाय जाया आरो रावखौबो माने मावनाय नुवा आरो गुबुन हारिफोरखौ नुयोब्लाबो माने जोंनि बर' बा माबाफोरखौ नुङा आरो बेबायदि खामानि मावनायखौ ओ औ बेनि उनाव बा आमथिसुवाजोबनायनि उनावनो माने बे आबादनि थाखाय बे लाहार फाहार खालामनायखौ नुनो मोनो आरो बे आमथि सुवा याव माने औ औ बे आथसुवाया नोंथाङा बुंनाय बाय दि बे हाग्राफोराबो रज'नो मोना बा रज'नो हाया होनना बुङो दानास्ला ब्ला बेनिखायनो मा खालामो मोननो गथ'फोरा माने नाङै हाग्राफोरखौ गैयाम बे आमथिसुवानि समावनो दानना हायोमोन आरो दानसोलांना होनायखौ नुनो मोनो जाय माने बिफांफोरखौ नाङा थाग्राफोरखौ नाङा बेफोरखौ माने दानना होनाय नुयो आरो औ औ बे आमथि सुवायाव माने औ जेबो फुजा फोरबो बा न'खराव आलारि बाथि फुजा फोरबो गामि सामियाव रावखौबो होनायखौ नुनो मोना आरो माने औ रावबो माने होनो हाखाया आरो आमथिसुवा नांना दं होननानै बुंडो आरो बेनि उनाव औ जेब्ला बे साट दिनाव जोबो अ ब्ला बे गामिनि जोंनिया गामिनि थानसालियाव माने जयैनो होयो आरो जयैनो फुजा होनाय नुनो मोनो बेनि थाखाय किसुमान जोंनि गामियाव सान्दा बोखांनाय जायो आरो गोनाय जायो गामिनि गासैखौबो फस लिंनानै माने प्रसाद बेबायदिनो बे फिथाइ सामथथायफोरखौ होयो आमथिसुवायाव
औ
खानथाल जि जि दङ आरो माने आनारस बेबाय औ गासैखौ माने होनानै फिथाय सामथाय जायो आरो आमथिसुवानि बेलेग फिथाइ सामथाइखौ बायाबाबो बेखिनि दैस्लां फिथाइफोरखौ बायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ
औ बेनि उ बेबायदिनो जोङो सानयाव बेबायदि सिफायनानै बेनि उनाव आरो गासिबो खामानिखौ मावनो हानाय जायो आरो
औ
बे आमथिसुवायावनो औ गामि खनि नुना बुंनाय बे जोंनो माने सोमोन्दो दं आरो बे आमथिु सुवा जोंनो बे अमबबासि मेलायावबो बे समाव माने कामेखायाव कामिखिया आइ बा कामिखिया माखौ माने सुवा नांदों बा सुवा जादों होननानै औ बेबायदिनो ननायनाय जायो आरो खोनानाय जायो जे बेयाव माने कामिख्याानि मन्दिरनि जा दं जा बेयो माने गावनो गाव माने सानथामनि थाखाय बन्द' जानानै थायो होननानै खोनायो आरो बेबायदि जों नुनो थाङाखै अब्लाबो माने थांनायबो जाफेराखै खोनायो आरो माने सानथामनि थाखाय दलखौ सेंना होआ होननानै खोनायो आरो आरो औ फुजायावथ' फुजा बेयाव जायो ना जाया बेखौ मिथिया फुजा होनाय जायो ना जाया ओरैनो मेन मन्दिरावथ' होनाय जाया साया होमा दंसा माने जिहेथु बन्द' जाना थायो होनना बुङो बाहेरा फोरावहो हायो औ बेबायदिनो बेयाव बे आमथिसुवाजोंनो बा सुवा जानायजोंनो सोमोन्दो थानाय माने गिदिर मेला खुंनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ
गोबां माने गोबां गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै बेयाव माने खुलुमफैनाय बा बेलाखौ नायफैनाय बेबायदिखौ नुनो मोनो बे आमथि सुवानि औ बे समावम मुुसि मेला जानाय समाव माने गोबां माने गुवाहाटि नोगोरावनो माने बेबायदि ओ फुजा खालामनो फैनाय सुबुंजोंनो बुंफुंजोबो आरो माने आरो गुबुन गुबुन गुबुन स्टेटनि फोराथ'ओ से दान नै दान सिगाङावनो मानो थाफैखायो होननानै बुङो आरो आरो बेबायदिनो सा दु बे सादु बाबा बेफोरबो माने सिगाङावनो फैखायो आरो आ बहुद मानसि बेबायदिनो मोदाय मोदायखौ फुजिनाय बेबायदि सादु मानसिफोराथ' गोबां फायो होननानै बुङो आरो
औ
औ औ ओमफ्राय औ बेबायदिनो माने बेनाव फुजा साननैनि उनाव फुजा होया माने जोबनायनि उनावसो मानसिफोरा थां यो आरो गुबुन माने दरजाखौ खेवनानै माने आरो गुबुन ओरैनो मन्दिर नायनो थांनायफोरा थांनो हायो आरो माने बि आमथिसुवा टाइमाव थांङोब्ला नुनाय नङा आरो खौ सिंनि मनदिरखौ बे बुंनायना खोनायो आरो जों आंबो थांफेरना मोनाखै आरो
औ औ
बेबायदिनो बे आमथिसुवा फोरबोया माने बर'फोरनि गेजेरावबा माने मैखोम जायगा लानानै दङ आरो माने मिथिंगाखौनो सुवा जानाय बेबायदि सान